हेलौ
औ खोनादोंना
औ खोनादों दासो
औ औ औ
ओंखाम जाबायना
नेटानो दासो जाखांदों
औ मा ओंख्रि जाखो
दे ओंख्रिया माबासोलै अमा
आलुजो ना औ खोनादों खोनादों नों खोनायाखै होमबा औ नों खोनादोंना खोनायाखै
ओ ओ
मा ना ना गिदिर ना ना फिसा ना गिदिर ना ना फिसा
ओय ना फिसासो नेटनि फ्रब्लेमलै मोजां खोनायाखै ना खोनादों औ औ औ एहे आंबो खोनाबाय
अ जाथ'वाखै जा संगासि
अ मा ओंख्रै
जोंनाबो नायानो
ओ बोथोरफोराबो मोजां अखा हानाय दैलां बोथोर बिराद दिस्ताप जेरावबो ओंखारनो हायैबायदि गायनाय फुनाय समाव लामाफ्राबो माबाफ्राबो जोंनियावथ' बांद्राय लामाया गाज्रि नंबावा मोजांसो ओमफ्राय बबेयाव मोनथाय नोंसा नङा अ गोजोन्थों
औ नोंसिना
जोंनिया इयावनो बिजनियाव
बिजनियाव न
ओ बिजिनियावनो
ओमफ्राय अनला दाउफोर जानो मोजां मोनो ना मोना।
अनला दाउआथ' फेब्रेट जों अमा आंनि फस्लाजों दाउ अनलाजों दाउजों सबायजों दाउजों जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रिखा बेफोरथ' उम गोदोनिफ्रायनो बिदिनो ओमफ्राय खबर सबर माबोरैहाय नोंसिनालाय?
खब खबराथ' दंथ'यो गेजेरावनो!
मोजां गाज्रि गेजेरावनो!
औ औ नोंस्रालाय?
जोंनाबो दङ दा इसे बिदिनो मोजांङावनो!
औ औ औ। नै आमथिसुवा जाफैलायबायना नांलायबाय। टाउननिफ्राय
नै गाबोननिफ्रायनो नांनोसै दिनैनिफ्राय आद नांदों नामाथायै। ओमफ्राय नांनो खोमा मोनानिफ्रायनो
औ आं खोनानाय मथेबाथ' औ दिनैनिफ्रायनो
खोमा दा मोनाफोरनिफ्राय नांदों नामा आंबो बारा मोजां नायाखै केलेनदारखौ नायखायाखै आं। बिराद गोबावसै केलेदार नायैया एबाराव बायनायानो जाखायाखै आं केलेदारखौनो बायनाया बायबाय थायोमोन ओमफ्राय एबाराव आं लाबोआसैना। माने नायनाय जायाखै ओरैनो फिथाइ सामथाइफोरा ओमफ्राय
फिथाय-सामथायाथ'। न'आवथ' गैया। फिथाइ सामथाइया माबा ओइ।
गुबुनाव ओ ओइ जाथि खुरमाफोरनाव लायथ'नां
बेबायदिनो जानांसिगोन औ फारला बदल लायथ'नानै जा
ओ जोंहाबोथ' न'आव गैया गैया गैनाया। ओमफ्राय बिदिनो ओइ न' खाथिफोरावनो मोनजायो ओमफ्राय बिदिनो खुरमाफोरनाव लायब्ला मोनजाबाय आरो बेनो
थायाखैनो माथो थाइसे थाइनै थायदोंमोनदां गैलानो दा
ओ थाइजौआ जोंनिया दंमोन न'आव दंनायालाय ओमफ्राय जोंनियाबो एबाराव मा जादोंथाय सेस गावब्रा गावब्रि ब्ला हारसिंनो आरो माने सालानि थाइजौ जना होयो फुङा लकेल नङा नालाय गावब्रानानै हारसिं जोङो माबा दङो आरो माने गावब्रायो आरो सिरि
अ सिगाङाव सिगाङाव बिदि जायामोन न'?
ओहो ओहो थांनाय बोसोरनिया बेफोरबायदि जायाखै आरो ओमफ्राय एबार बोसोराव बेबायदि जादों ओमफ्राय जोङो दाख्लै हानजोब नानै फंबायमोनजों खेबसे हानजोबनानै एबारे बस्ट अ दिनो दोननानै फोमोनदोंमोन माखासेयाव मोजां जादों ओमफ्राय बे थि गोरलैआ मोजां जायासै उम एसे ओमफ्राय फाख्राफ्राबो मोजां जायासै एबार फाख्राबो जादों ओमफ्राय
औ औ गिदिर गिदिर न
गिदिर गिदिर गिदिर माने ओइ नेंग्रा बिदिनो आरो बांद्राय गिदिर अफाद्राइ गिद
अ अ अ अ उम बे बस्थु थुआ मानि थाखाय जादोंबा?
बे बुस्थुआ जानाया एसे माबानि बेमार बेमारानो होननांगोन आरो बेखौ बोथोरनि सायाव जादों नामा बोथोरनि सायाव जादों आरो बोथोरा माने दसेनो बिराद दुङो सान्दुङा ओमफ्राय दसेनो नै अखाफोरबो हाना बाहायो आरो थायनाय समफ्राव बिदिनो एखमबाफोर अखाफोरबो मोजां मोनबांङासै एखमबा अखाया गोबाब बाहाना होलायबाय गोब्राब अखा हानायनि जाउोनाव बेफोरबायदिया जायो आरो बोथोरनि सायाव सोनारो नामा ओमफ्राय बे बिफांफोरा्रा हासारफोरा एसे खमजुरि माने हासारफोरा एसे खम जायो नामा बारनि नांगौसिम बिबां माने बारनि बिबांफोर एखमबा समफ्राव बेफोरबायदि जायैबायायदि मोनदों आरो आं औ औ औ औ बोथोरनि सायाव
बे माबाया एडजास्ट जायासै औ नांगौबायायदि दैबो मोनासै औ
नांगौ बायदि माने रोदाफोराव जेसेबांखिनि हासार दै जहाय नांगौमोन। बेफोरखौ मोनासै जों इदि सानना लादो आरो दा। नङाबाथ' बेफोरबायदि जानाय नामोन फिथाइ थनाय समाव बिदि आरो माने ओहो ओहो थांनाय बोसोराव जायाखै थांनाय बोसोराव बिराद मोजां फिथाइ मोनजादों गोबावैनो मोनजादोंमोन।
खायो आरो बेबायदिजों जायो नामा।
औ-औ जानो ओमफ्राय जोङो नैबाथ बुंनो हाला नेक्स्ट टाइमाव मिथिगोन आरोखि। जेला थाफिनबावगोन हेला। जोंङो माने बेखौ एक्जेक्टलि मि गोन माने बियो मानि थाखाय थाखाय जामारदों बेफोरखौ जों सिनाय सिनायहरबाय। जाबाय थायोब्लाथ' बियो माबा मोनसे नितसय माने बोर बोथोरनि सायाव बायसान्स जायाब्ला बियो माबा मोनसे खम जादोंमोन हासारफोर एबा माबा मोनसे खम जादों बेखौ साननांसिगोन आरो जोंङो बेफोरबादि उम ओरैनो। औ-औ आबहावानि सायाव सो नारो माखासे समाव। जों मानसियाबो बिद दिना। दा लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बोथोरफोर थिग नंङि। थाखायनो एखमबा समाव। गगा मोननाय गुजुनाय बायदिसिना। गोजां। हां गोलोमहां मोननाय बोथोरनि सायावनो सोनारो
आरो बे जानाय लोंनाय
दानाय लोंनायनि सायाव आदारावबो दानियााथ' गासिबो रासायनिक उम हाथाय माबा मोनजालाना उम उम नोंगौ बेमार आय'दिन खमबाबो ओ आयदिन बा बेमार खमबाबो बेमार फारफ्रामनिफ्रायनो थांब्ला दा जों जानाय गासैबो आदार फोरानो माने गासै माबा गोजासै आरो अबा बादिया प्रतिन बारा ओ रास सायनारि गोजा अबा प्रतिन बारा बबे बायदियाव प्रटिनानो नांगौसिबां गैहैला।
औ
बेफोरबाय दिनि थाखायनो बेमार आसारा
अ दानि आबाद मावनायाथ' बिनि सायाव सोनारा। माबा आरो
दिखोनो हाला दा नायदो जोङो नै दा सेन्ट्रेल गभमेन बिदिनो जोङो माइरंफोर मोनो ना होमबा दांबानो गेब्लायेलायनाय गोदो दिनावथ' बेफोरबायदि फैयामोन।
औ औ आरो गोबाव सम दोन गोबाव सम दोननोबा नोङो फावदार होनाय
होनानै दोनाबाथ' बे ओ एथबां रायजोनो हरनांगौमोन। बेफोरबायदि आरो स्टकआव दोननाय बे नाफ्रानो ओरै ने जों जानाय नाफोरा ना गिदिरफोरा गोजान जायगानिफ्राय सफैनायफ्रा सप्तासे गाहाम लाखायो सप्तासे गाहाम लाखायो आरो जों बेनि गेजेराव जों बा बिबा सानबेसे निउनाव जों मोनजाबावखो होमबा बेफोरखौ जायोबा जों मानो बेमार सेवो सेवगोनानो सेवबो नै दाथ' बिराद फानफै जोंनि खाथियाव मा बिराद फानफैलायबाय द सान्दो ना फिसाफ्रा थैलाबायनाया लाबोनाया दाम खमावनो फानलाबायना होयो ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्राथ' बिराद जायो। बर'फ्रा बिदिखौ जेखौ खम दामाव मोनो। सेवदों ना बेख जायोब्ला मा आ खाद गोलैगोन जिउआव मा मोनसेब देहा सिङाव माबायदि बेमार आजार सोमजिगोन बेख खौ माने साना आरो जोंनि मानसिफ्रा माने जाय बुस्थुखौ खुगाया माने सालाया गोथाव मोनो बोनो हायो बेखौल' माने बांसिन नोजोर गोलैयो आरो जेयो बुंनो थांब्ला नोंखौदा जोंनि मानसिफ्रा
औ आरो नैबेबो मोनसे जेनेबा साम सामफ्रामबो जाबाय थायोबा एसेबाबो नांगौ जायोना बे गैयाबानो खहाबला।
नंगौ नंगौ नंगौ हे बेसे बाथ्रा लांथारो आरो आरो जोंनि मानसिफ्रा माजों ओ लकेल मेगं गायो जों दाम खम फाननानै जों
औ औ बेबायदिनोथ' औ
बिदिनो जायो।
ओरैनो न'आव
जोंनाथ' दंजोबो उम उम मैगंफ्रा एसे एनै गायो उम
उम
सिगांफोरावथ' बांसिनानो गायोमोन जोंहाबो ओमफ्राय नै दासो खम जालांबाय गायनायफ्रा माने दैफोरजोंबो फैयोलै बुहुदनो जोंनिआ एदसे दलहा जायो। गैया माने जोंनि साइडआव जोंनि साइडआव एद एसे आरो ओमफ्राय नैबे जोंनि सानजाजों ए से मैगङा साबसिन जायो जोंनियाव दै लोमसि दै लोमो आरो एकबा एसे एसेयावनो फैनो नागिरो माने मैगंफोरा गायबाबो जानो नागिरा।
बानलुफ्राथ' एसेयावनो थैयोदां माथो
ओइ बायल'आ थैगोन आरो जोंनो बानलुआनो जाखाथारा जोंनि सोनाब ग साइदजों हारा ओमफ्राय जोंनि सानजा लाइन थिंजायजों ओइ सानजा साइदजों
बिदि गोरा गोरानथि खि गोरान आबाद मावो? बा एसे बोरै जानांगौ हाया हेलौ
औ बोरै जानांगौ हाफ- फोरा एसे फुलुं माने औ खोनादों
खोनाथवा खोनायाखैमोन आं औ बिदि औ गोरान आबाद मावोबा ओन्दों ओरैनो हाया एसे गोजौ जानांगौ
गोजौबो जानांगौ रेजें जानांगौ हाया बद्राय अजन जानो नाङा आरो बे हामा माथा हा नालाय जोंनिया बिराद अजन जायो हाया माने गो नारसो थाबनानै लानाय बायदि बिदि जायो आरो गोजो थारनो एसे बै बिदि एसे बालासिया हा बेफोरबायदि हा जायोब्ला मैगंफोरा बिराद मोजां जायो आरो बिदियाव जेखि नोङो मैगं गाया
औ हाया गुरै जायोना आरो बालासिय एसे था जायोबा
मोजां मोनगोन बेसरफोरबाबो मोजां जागोन थारुनफोर गायोब्लाबो औ आलुफ्राबो औ थारुनफ्राबो गिदिर जायो फ्राबो मोजां जालाङो
औ औ दाना आरो मोननो थां मोननो थांनो नागिरलाना बै बिदि नआव गायनाय
हैै मैगंफोरखौ मोननो थांखाला ओम आरो दानिया नै नों बाय बांनो मोनसै एभेलेबेल जायो दाथ नै मैथायानो दाख्लैफोर एसे दाममोन नै दा नै एभेलेबेल जानोसै माबाफ्रा आम दानि जानिसै मोनलाबाय थानिसै माबा फोरा मैथाफोरखौ दा नै ओरैनो मोनलाबाय थानिसै जै मैगंफ्राथ' नेै जोंनिया जा थास' आथिं, थास' बिबार
अ अ।
दाथ' मैगंफ्रा जोंनाया नै आमदानि जा दंथयोनालाय दा बेफोरखौ खिन्थु जानो हायो। मोजां बो हाग्रानि मैगंफोरखौ बांसिन जानो हायोब्ला मोजां आरो माने गोथार जायो पियर ओमफ्राय देहानि थाखायबो बिराद मोजां प्रटिन
अह देहानिबो जेबो देहानिबो जेबो खहा खालामला।
खहा खालामा।
ओम औ औ औ औ बै माबाफ्रानोथ' बै थास' गोसो मनि
उम थास' बिथ टरिया थास' बिटरि बे उम उम बे थास' गोसोमनि बिटरि ओमफ्राय बे थास' बारफ्राबो उदैनि मैलाफोरखौ बिराद मोजां साफ साफा खालामो ना इसोरो बेफोरखौ जों जानो हायोबा मोजां आरो खारै बुस्थुना आइरन गोनां औ औ औ दे मोजां ना ओरैनो औ खोनादों ना औ दे होमबा दे दे दे दे गुद नाइट दे।